औ
औ खोनादों ने
औ खोनादों नोंथां
औ जोंना सावरायनां आयदाया मागोनि सायावमोन
औ
दा मागोखौ माबादिहाय खुङो मागोआ मा फोरबो बेनि सायाव एसे सावरायनो सिगांदों
औ सावरायजागोन नोंथां
मागो मागोफोरखौ बर'फोरा माबादिहाय फालियो बेनि सायाव एसे बुंजागौमोन नामा नोंथाङा
मागो होनना बुङोब्ला जोङो जोंनि जानाय लोंनाय फोरबो हिसाबै फालिनाय जायो बेनो जोबथा फोरबो आरो बर'फोरनि जों बर'फोरा आबाद मावनानै रायजो जायो नालाय ओंखायनो जोंनि जोब था आबादफोरा जोबनायनि उनाव जों जेरैबायदि माइ गायनाय बेसर फोनाय बा सिबिं फोनाय बा जायखिजाया आबादखौनो जोङो बै मागोनि समाव बोखांजोबनो हायो आरो बे बोखांजोबनानै जों जेब्लानाखि जयैनो मोनसे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो बे लावखार ओंखाम जानायखौनो जोङो मागो जानाय होननानै मिथिनाय जा यो आरो बे मागोआव जोङो बायदिसिना रोखोमनि ओ फिथा सावराय ना बेदर बायदिसि ना जानाय जायो बे मागोआव जोंनि बयनिबो न'खराव एबा जायफोर हा हु गोनां बिसोरो माइ दै गथायनानै जानो लोंनो थोबाय बिनि उनाव आरोबाव जायफोरनाव हा हु गैया बैसोरबो मालायनियाव हाजिरा खामला मावनानै थाखा फैसा गथायनो हा नानै बै मागोनि समाव लावखार ओंखाम बोथिसेखौ ज' जालायलायनायखौ जों नुनो मोनो
औ
बेखौ जोङो मागोनि दानाव जानाय जायो आरो जेरै बायदि जोंनाव जानुवारि फेब्रुवारियाव जोंना जिबा खालाराव जायो खोमा
औ जोंनियाव मागो मागो होननानै बुङोबाथ' गोबां गानजा गोजा गाजा गोमजायै जायो बियो ओ बर' फोरनिल' जानानै थायाखै बियो ओ ओ खाथि खालानि हारिफोरनि साग्लोबदों जेरै असमिया हारि बेंगलनि गोबां हारि हारिसाफोरनि गेजेराव मागो फोरबोखौ जों फालिबोनाय नुनो मोनदों। दा मागो समाव मागो समाव फिथा सौनो ओम गुबैयै लाग्रोनाय फिथा सौराय जानाय दा फिथा होननानै बुङोबा जों गोबां रोखोमनि फिथा नुनो मोनो बेयो दा जोंनि हारियाव जोंनि बर' हारियाव फिथाखौ ओरैबायदिहाय जायो जोङो ओ थावनि फिथा नङा होमबा? बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे जायगा जायगा लानानै बेखौ सिथाव होननानै बुङो बेजों लोगोसे आरोहाय एन्थाब फिथा आरो फिथा लावदुम दङ आरोहाय बेबादि सौरायनि बेलायाव जोङो सौराय जायो सबायखो औ औ बे सबाइखौ एवनानै जायो आरो जोबोद गोथाव मोनो जानानै नोंथांमोननिजोंलाय माबादिहाय जायो?
औ नोंथां नोंथां बुंनाय बदिनो जोंनिबो ओनसोलफोराव जेरैबायदि सिथाव जायो एन्थाब फिथा जायो लावदुम फिथा जायो बिनि उनाव जोंनाव नारिखल लारु जायो जों नारिख खल फिथाइखौ हाननानै नारिखल फिथाइखौ मोजाङै रुखिजों रुखिनानै बेखौ सिनिजों एवनानै मोजाङै मोनहोनानै जोङो बेखौ गुल खालामनाय जायो आरो लादु लादु
औ जोबोर मोजां
बेखौ हरसे दोननानै बा गोरा खालामनानै जानाय जायो आरो बेनि उनाव जोंनाव थाबावो आरो सिबिं सिबिंखौ जोङो बेफोरबायदिनो गुरदैफोरजों एवनानै जोङो लादु खालामनानै जायो आरो सिबिं लारु बेफोरबायदिनो गोबां फिथा जायो। जोङो जोंनि गामि आ बे मागोनि समाव मोनसे हाबाफारि दङ जेरैबायदि जोङो मागोनि समाव एसे सिगाङावनो दुब्लि फोथारनि नाराफोरखौ हानानै जोंनाव बेलागुर लुनायनि नेमखान्थिया दासिमबो दङ आरो।
अ दासिमबो दं।
औ नोंथां बे बेलागुरखौ जोङो गामि गामि दखर दखर लानानै बानायना लानाय जायो आरो आरो न'खरफा न'खरफा ज' जानानै बै बेलागुर न'आव मागोनि सानखालि जोङो ओ बोथिसे ओंखामखौ जानाय हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो।
जोंनियावबो बेबादिनो ओ मागोनि समाव ओ खेला धुलाबो गेलेनाय हाबाफारि लायो ओ खेला दुला होनायजों लोगोसे दा बयबो ज' ज' ओंखार बोलायनानै बेवहाय बाहागो लायो रायजो नाङैनो आरो बाहागो लानानै बेवहाय मागोनि जाबादिहाय आबाद मावनानै मेंग्लिनाय देहाखो ओ मोनसे रंजानाय हाबाफारि महरै लानायजों बेवहाय बयबो बाहागो लायो आरो बेबादिनो जोंनिया ओ मागो दमासिया फारि फारि बारलाङो आरो
नंगौ नोंथां आ बेयो मोनसे आबादारि सुबुंजों गोग्गोमैनो लोब्बा दङ होननानै नोंथाङाबो सानबाय होमबा ना?
थारैनो
औ नंमारगौबो बेयो मोनसे आबादारि सुबुं फोरनि रंजाथाव फोरबो जायखौ जोङो बैसागोनिफ्राय जागायनानै जोंनि आ माइ दै बायदिसिना आबादफोरखौ जोङो बै मागो दाननि समाव बोखांनानै लाजोबनो हायो बा बाख्रियाव सोनानै लाफाजोबनो हायो बेजोंनो लो लोगोसे बे रंजानाय हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो आरो बे मागोनि समाव नोंथांनि ओनसोलफोराव माखासे नेमखान्थि फालिनाय दङ' ना जेरैबायदि जोंनि ओनसोलफोराव जिगाबजों गय बिफां खानाय बिनिफ्राय आवा खुन्दुंजों न' बांखौ सोंथेनाय गोबोरखिजों जोंनि न' बांखौ लिरनाय बेफोरबायदि हाबाफारि फारिया नोंथांनि ओनसोलाव फालिजायोना
फालिजायो नोंथां फालिजायो ओ बेयो जेबोला जों भेलागुरखौ सावखांनानै ओ अखानायै खाना जानायनि अखानायै सावखांनानै बेनि खामखोन्दा जिहेथु बन बै बनखौ खौ लाबोनानैहाय बेवहाय दंफां जाय जेरावहाय फिथाइ थायनाय दंफां बे खान्थाल जानो थाइजौबो जानो हागौ बेबायदिनो बायदिसिना फिथाइ साम थायनि दंफाङाव आलायनानै होनाय जायो दा बैफोराव आलायना होबा मोन सुबुं फोथायनायजों नुनो मोनो बेफोर खौ आलाय गो ओ गोग्गोमैनो फैबाय थानाय समाव थायो होननानै जोङो फोथायो आरो बेबादिनो गोदो-गोदायनिफ्राय जों बेखौ नुनो मोनबोबाय थाबोदों आरो इयुनाव बो थागोन होननानै आं सानो आरो
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलफोरावबो बेफोरबायदि खामखोन्दा बेलागुर न'नि ओ अरखि बा अरखि सुदाफोरखौ लाबोनानै जोंनि आबाद थिलिनि हाफोराव जोङो थुना दोनफैनाय बा गायना दोनफैनाय बे बेफोर हाबाफारिया जोंनि दासिमबो दङ आरो जोंनि बे बेलागुर सावनायनि गेजेरजों जोंनाव गोजांनाय बोथोर हाबोमोन ना बै समाव गोजांनाय बोथोर जायो जाय बेलागुर न' खौ सावोब्ला बै गोजांनायफोरा खारजोबो होननानै फोथायनाय नोंथाङा बेखौ मोनथियो खोमा
औ ओ आं बेबादि ओ खोनाफेराखै थेवबो नोंथांनिफ्राय खोनानानै आं दायो मोनथिना मोनबाय थारैनो बेयो जायगा लाना जायगा गुबुन-गुबुन जायो नालाय फालिथायफोरा बेबादिनो फोथायनायाबो आलादा-आलादा ओ दायो मागोनि बेलायाव जोंहा मागोनि जोबथि समावहाय जोंहा आलासि जालायनाय हुदाबो दङ दा बे आलासि जालायनायाव बै आलासि जालायनाय बेलायाव जोङो ओ आलासिफोरनि नखर नखर थांनानै फिथा जानायजों लोगोसे मोजां गाज्रि सावरायो।
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
बेवहायनो जोङो अमा बेदरबो जायो। आरो दाउ जायो बेबायदिनो मोनसे गोगगोमै मागो फोरबोखौ ओ हगार हरलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ
नोंथाङा माबाफोर ओ बुंबावनो सानो नामा?
औ नोंथां ओ मागो फोरबो जायनिखि जोंनि मोनसे रंजा बाजा जानाय लोंनायनि जानाय लोंनायनि मोनसे फोरबो औ बेखौनो आं बैसो फागनिख्रुइ मागो फोरबोखौ बांसिन मोजां मोनो जेराव जोङो गोसो बायदि जानाय लोंनाय हाबाफारिखौ लानो हायो जों बयनिबो न'खराव थाङोब्लानो आ फिथा सौराय मोनजानाय बा अमा बेदर भाजि मोन जानाय आ सा मोलोंनाय बायदिसिना जानाय लोंनायखौ जोङो मोनजानायखौ नुनो मोनदों बेजों लोगोसे जोङो आलासि जानो थांनाय हाबाफारिया थो मागो दानावबो जायो आरो बे मागो दानाव जोङो बांद्राय आ बावनाय थिनाय गैयाब्लाबो जोङो बेफोरखौ मोनसे ओ बांद्राय जानाय लोंनाय हाबाफारि जेरैबायदि जौ लोंनाय ओ बिनिफ्राय बेफ बेफोरबायदि न'खर न'खर थांनानै ओ फिथा सौराय बिहैनाय ओ बेजों लोगोसे आरोबाव न'खर न'खर जुमाय लोंहैनाय बेफोर हाबाफारिखौ लानाया नुनो मोनो आरो जेरैबायदि न'खराव थांनानै औ न'खराव थांनानै जोंना मागो थाल थायो माखासे ओ दामग्रा आगजु जेरै खावां बेफोरखौ लानानै ओ गोदोनि बोराइफोरा ज' ज' ओ माबानानै ज' ज' लोगो नांनानै बै मागोनि समाव रंजानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलफोराव।
औ नोंथां जोबोद मो जां नों थाङा फोरमायथिबाय दायो जोंना नोंथां ओ समा जाबाय। मोन।
औ नंगौ नोंथां औ उननि औ जागोन नोंथां उननि सम फारियाव आरोबाव सावरायगोन जों औ दे गोजोन्थों।